हेलौ आ हेलौ नोंथां औ नोंथां
हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ नोंथां खोनादों अ नोंथांजों आंङो मोनसे गोनांथार आयदानिसायाव एबा सोमोन्दैसो सावरायनानै फन हरनाय जादों नोंथांङा सावरायनो हागोन नामा
साव
अब्ला नोंथां नोंथांङा आंनो फां दंफां लाइफांङा जोंनि थाखाय मा बानजायनाय एबा मा जायो बेनि सोमोनदै फोरमायनो हागोन नामा औ
हागोन हागोन बिदिब्ला आं नोंथांजों दंफां लाइफांनि सोमोन्दै सावरायलांसै दा
जोंहा बिफां लाइफां बेफोर
होननानै बुंङोब्लाथ' जोंहा मिथिंगायाव मोननाय आरो मिथिंगानि थाखाय जोंहा जोबोद गोनां आरो सुबुं माहारिनि थाखायबो जोबोर गोन नंङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ बिफां लाइफां होनना बुंङोब्ला गैयाबानो आरो
एबा थांनानैखौ नायबाय नोंथां मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो दंफां लाइफांनिफ्राय जा गेस जा अक्सिजेन गेस मोनो बेखौसो जों हां लानानै थांनानै थायो नंङा होमबा जों जिब जुनारफोरा्रा
औ
बै बिफां लाइफांफोरा बेबायदिनो जोंङो बिफां लाइफां आरो सुबुं माहारि बा जिउवआरिजों जोंङो मा होनो गावजों गाव सोनारलायनानै मे थायो आरो ना जेरै जोङो सुबुं माहारिया बिफां लाइफांनिफ्राय मोननाय अक्सिजेनखौ लानानै थांनानै थायो बेबायदिनो बिफां लाइफाङा आबो ओ मानसिनिफ्राय जों मानसिनिफ्राय हगार कार्बनडाइ अक्साइ खौ लानानै थांनानै थायो आरोना आरो बिफां लाइफांङा जोंनो जा बानजायनानै होयो जोंबो बिफां लाइफांनो बै बेजों समानखौनो जों बानजायनाय होफिनो आरोोना ओ बुंनो थांङोब्ला जों बिफां लाइफांनिफ्राय गोबां रोखोमनि मदद बा हेफाजाब मोनो होननानै जों बुंनो हायो जेरै जों गिबियावहायनो बिफां लाइफांनिफ्राय बिनि फिथाइखौ जानो मोनो बा जों बिनि फिथाइखौ जानानै जोंङो ओ बिदिनो गावनि देहानि थाखाय नांगौ जानाय बिदिनो गोनांथिखौ जों सुफुंनानै लानो हायो आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला जों बांसिन बिफां लाइफांनि फिथाइफोरानो जोंहा मुलि हारिनि जायो आरो जोंनि देहायाव गोनां जानाय बिदिनो माखासे मुवाफोरखौ जोंङो बिफां लाइफांनि फिथाइनिफ्राय मोननो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे फिथाइजों लोगोसे जोंङो बिलाइ बिलाइफोरखौबो जोङो मुलिनि थाखाय जोंङो देहानि थाखाय बाहायनो हायो आरो बिलाइजों लोगोसे जोंहा बिबार बिबारफोरखौबो जोंङो बेबायदि रोखोमैनो बाहायनो हायो आरो ना आरो मा होनो जोबथारनायावहाय बिफांनि मोदोम बा बिफांनि बै मा होनो मोदोमखौहाय जोङो गोबां खामानियाव जोंङो बाहायनो हायो आरो ना नोंथां बे बिफांनि मोदोमखौहाय जोंङो हाखावनानै जोंङो दंफां बानायनानैहाय जोंङो बे दंफांखौ जोबोद गोनां खामानि बा बायदि बायदि खामानियाव जोंनो सुबुं माहारिनो नांगौ जानाय गोबां खामानियाव जोंङो बाहायनानै ओ लानो हायो आरोोना जेरै गिबियावहायनो जोङो बे दंफांनिफ्राय जोंङो थाग्रा न' थाग्रा खुलि जोंङो न' बानायनो हायो आरो ना गिबियावहायनो आरो बेजों लोगोसेहाय जोंङो न'आव नांगौ जानाय मुवा बेसाद जेरै टेबोल चेयार बेन्च देक्स बेफोरखौ जों बानायनानै लानो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ उन्दुग्रा एम बा फालें बेफोरखौ जों बानायनो हायो आरो ना आरो जों जि दोनग्रा आलेना गासैखौबो जोंङो दंफांजोंनो बानायनानै लाजोबनो हायो आरोना बेनिखायनो जोंङो दंफां दंफांनि बानजायनायखौ जोङो बुंनानै फोसोबनो हाया आरोना नोंथां दा जोंङो ओ बिफां लाइफां गैयाबा जोंहा माबायदि खहा जागोन जोंङो बेखौ बुंस'नो हाया आरोना नोंथां मानो होननानै बुंङोब्ला जोंङो बिफां गैयाब्लानो जोङो हां लानानै थांनानै थानो हानाय नंङा मानो होनोब्ला जों अक्सिजेनखौहाय जोंङो बिफां लाइफांनिफ्रायल' मोनोना आरोना जोंङो अक्सिजेन गेस गैयाब्लानो जोंङो ओ सुबुं माहारि बा जिब जुनारा माने थांनानै थागोनखौ जोङो साननो हाया आरोना नोंथां दा नाथाय आथिखाल मुगायाव जोंनो जों सुबुं माहारियानो जों बिफां लाइफांनि गोबां गाज्रि खामानि मावबाय थानायखौ जों नुगासिनो आरोना जेरै जोङो ओ मा होनो बिफां लाइफांखौ गायनायनि सोलायै जोङो बिफां लाइफांखौ दा दानफायनायनि अनजिमायासो बांसिन जानानै फैगासिनो आरोना
बे
बे बिफां लाइफां दानफायनायनि जुनैनो जोंनि ओ मिथिंगायाव आबहावा बा बारहावानि थासारिया जोबोद सोलायनायखौ जों नुनो थांबाय आरो ना गोदोनि दिनावहाय जोङो ओ दा थांनानै थानायनि गेजेरावनो जों नुबोगासिनो गोदोनि दिनाव बा सिगांनि समाव जोंनि गेजेरावहाय अखानि बिबाङाबो जोबोद मानि ओम गोबांसिनमोन आरोना नाथाय बे जोङो नुबोनाय बे जि जिबा बोसोरनि गेजेरावहायनो बिफां लाइफांनि अनजिमाया खमायलांनाय लोगो लोगोनो जोंनि गेजेरावहाय अखानि बिबाङा जोङो खम जाबोनायखौ जों नुबाय आरोना जायनि जाउनाव जोङो अखानिफ्राय मोननाय बा मोननांगौ बानजायनायनि हाबा माबा फिथाइखौ जोंङो मोननो थांलिया आरो ना
ओ दे होनबा
बे फिथाइफोरानो जाबाय जोङो माइ गायनाय माइ गायनायावहा जोंहा अखानि बिबां मोनैनि थाखाय जों माखासे जायगायाव माइनि बिबाङा ओ माने गायनो हायिखौ जोङो नुबोगासिनो आरोना बेबायदिनो जोङो
औ बिफांनि मा होनो ओ अननायखौ नेवसिनानै बा बानजायनायखौ नेवसिनानै जोङो बिफांनि ओ बिफांखौ दानफायगासिनो दङ' जायनि थाखाय जोंनि बारहावाया जों मा होनो जोंखौनो उल्था ओ मानि ओ गोहोम खोख्लैफिनगासिनो दं आरो ना नोंथां दा जोङो बे बिफां लाइफां बिफां लाइफांखौ ओ लाखिनानै दोननोबा जोङो मा होनो गिबियावहायनो जोंनि ओ सुबुं माहारिनि गेजेरावहाय बै फोर साननायखौ जोङो लाबोगोरनांगोन आरो ना ओ जायनाखि जोङो बिफां लाइफां गैयाब्लानो सुबुं माहारिया थांनानै थानो हानाय नङा बैफोर बायदि ओ सानथाइ बा साननायखौ जोङो बयनिबो ओ गोसोआव सोनानै होनाया मोजां आरोना नोंथां आरो ओ बिफां फांसे दानफायोब्ला जोङो फांनै गायनांगोन बैफोर बायदि नेमखान्थिखौ जोङो फालिबोनांगोन आरोना नोंथां नङाब्ला जोङो इयुनावहाय ओ जोंनि मा होनो थांनानै थानायाव माने गोब्राब जाहैगोन जोङो बेखौ नुहुरो आरो ना नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां आङो आंनि बुंनांगौखौ मानि बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथाङा आङो नोंथांनिफ्रायबो जोंनि बिफां लाइफांनि सोमोन्दै आरो बिनि बानजायनायफोरनि सोमोन्दै आङो मिथिनो लुबैदों नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
गय न
ओ नोंथाङा ओ मा होनो दंफां लाइफां नुबाय बिफां लाइफांनि सोमोन्दै आंनो फोरमायना होबाय नोंथां। थिग बेबायदिनो आंबो नोंथांनो दंफां लाइफाङा जोंनि एबा सुबुं माहारिनि मा बानजाय ग्रा मा मा बानजायो बिनि सोमोनदै आंबो नोंथांनो फोरमायनो सानदों ओ मा होनो सुबुं आरो मानसिजों मोनसे एंगारहायि सोमोन्दो दं आरो नोंथां जेरै ओ सुबुं नङाब्ला दंफाङा थांना थानो हाया दंफां नङाब्ला सुबुङा थांना थानो हाया मानो होनना बुङोब्ला दंफाङा जोंनो मा हगारो अक्सिजेन गेस ओंखारो नोंथां बे अक्सिजेन गेसखोल' सुबुङा लानानै थांनानै थानो हायो आरो जिउआव आरो मा मोनसेया एंगानाया कार्बन डाइ अक्साइट गेस दमा दंफाङा गावनि आदार महरै जानानै थांना थायो नोंथां निखायनो मा सुबुंङा मानसिनि ओ दं दंफांनि बानजायग्रा दंफांङा सुबुंनि बानजायग्रा होननानै जोंङो बुंनो हायो आरो नोंथां
नंगौ नंगौ
औ नोंथां बिनिफ्राय मा दंफांङा जा आरोबाव जोंनो सुबुंनो मोनसे ओ मोनसे बुस्थु गोबां होबावो बेनो जाहैबाय फिथाइ दंफांनिफ्रायनो जोंङो गोबां फिथाइफोर मोननो हायो जेरै जोंङो नारें फिथाइ दंफांनिफायसो मोनो आरो दंफांनिफ्राय जों मा मोनो खान्थाल मोनो खान्थाल फिथाइ थिग बेबायदिनो दंफांनिफाय जों मा खमला मोनो दंफांनिफ्राय जों मा थाइगिर मोनो थाइस्रि मोनो बेबायदिनो गोबां फिथाइफोर दङ जों मा दंफांफोरनि दंफांफोरा जोंनो होयो आरो बेनिखायनो मा दंफांङा सुबुंनि गाहाय बान्जायग्रा होननानै बुंङो आरो
औ औ नंगौ नोंथां।
दंफांनिफ्राय आरो जोंनि सुबुं माहारिया गोबां ओ मा होनो ओ जिउआव सानफ्रोमबो जिउआव मा होनो बाहायबाय थानाय ओ मा होनो दंफांनिफ्राय मोनो आरो जेरै जोंङो दंफांनिफ्रायनो उन्दुनो थाखाय जोंङो बिसना बानायनानै लानो हायो ओ दंफांनि दंफांनि ओमफ्राय जोंङो मा होनो जिरायग्रा सियार टेबल बिदिनो गोबां बुस्थु बानायनो हायो आरो नोंथां आरो मा ओ दं दंफांनिफ्राय जों मा खालामनो हाबावो होनना बुंङोबा दंफांनिफ्राय जोङो न' लुनानै लानो हायो जेरै जोंङो न' लुनायाव मा होनो खुन्था महराव एबा ओ थिंदोनो थाखाय बाटामफोर बानायनो हायो नोंथां आरो मा न'नि दरजा बेफोरफोरखौ जाास निफ्राय खालामो होमबा दंफांनिफ्राय खालामो नोंथां दंफां गैयाब्ला मा मानसिया थांना थानो हानाय नंङा आरो आरो मा दंफांखौ दिनै जों सुबुंफोरा दानदों नाथाय मा दंफांखौ गायनो थाखाय जेबो ओ मा होनो ओ जेबो लाहार भार लाया आरो नोंथां जेरै दंफां मानसि दानोब्ला जों मा फांसे दंफां गायनांगौ नंङाबा मा दंफाङा दिनै जोबस्रांलांनो हमगोन आरो नोंथांङा बेनिखायनो दिनै सुबुंफोरा ओ गावनि बानजायग्राखौ सुफुंनो थाखाय एबा गावनि गोनां सुफुंनो थाखाय गेदेर गेदेर दंफांखौ दिनै दानानै ओ हाग्रा बंग्रा अरनबारिनिफ्राय दिनै फोजोबस्रांनो हमबाय नाथाय मा जोंहा बेनिफ्राय खहासो जादों दंफांङा जोंनि थाखाय बान्जायग्रा थायो मा होनो दंफां नंङाब्ला सुबुङा थांना थानाया बेखौ मिथिसेयावबो दिनै दंफांखौ गायनो जोंनि सुबुंङा मा होनो खम खामबाय आरो थां दाननोसो बारा हमबाय बेनिखायनो मा होनो दंफांङा बान जायगा जानो हागौ नाथाय मा दंफांखौबो जों गायनांगोन नोंथां दंफां गायाब्ला बोरै जानो जों थांना थानो हानाय नंङा दंफां गैयिनि थाखायनो दिनै बोथोरा सोलायनो हमबाय नोंथां दंफाङासो दिनै बोथोरखौ मोनसे दिदोमथिखो लाबोयो नोंथां दंफांङानो जाहैबाय जोंनि मिथिंगायारि सोरगिदिं थानाय गासिबो बाराहावा थासारि खौ दिदोमै लाखियो जेरै बिदुंनि दुंथाय अखा लाबोनाय बे फोर खामानिखौ दंफाङासो मावो दंफाङासो मानसिनि बानजायग्रा नाथाय मा मानसियानो बे दंफांखौ दाननानै दिनै फोजोबस्रांनो हमबाय नाथाय मा दंफां दाननायनि मुङाव दंफांखौनो गायनो खम खालामबाय नोंथां दंफांखौ जोङो दाननांगौ दाननाङा नङा नोंथां जों नाथाय मा दंफां बिदि फांसे दानोब्ला जोङो फांसे दंफांखौ जों गायनांगोन अब्लासो मा जागोन दंफाङा ओ जों सुबुं माहारिखौ थांना थानायाव रैखाथि खालामनो हागोन आरो नोंथां बिनिखायनो ओ दंफाङा ओ मा होनो सुबुं आरो दंफांजों मोनसे एंगार हायै सोमोन्दो जेरै दं फांनिफ्रायनो जोङो गोबां मुलिफोर ना मोनो आरो जिउआव थांना थानायाव जेरै जोङो माबा मोनसे बेमार आजार जायोबा दंफांनिफायनो जों मुलि मोनो ओ लाइफांनिफ्रायनो जों मुलि मोनो बेबायदिनो गोबां मुलियारि दंफांफोरबो जोङो ओ बेफोरखौ जोङो सिनायनानै मा होनो ओ दंफाङा जोंनो बेफोर बायदिनो होयो आ रो बेनिखायनो मा दंफाङा जोंनि बानजायग्रा आरो नोंथां आरो मा होनो नोंथां दंफाङा सुबुंजों मोनसे एंगारहायै गोथौ सोमोन्दो दोंङो जेराव सुबुं थायो बेयावसो दंफां थायो आरो न नङा होमबा नोंथां जेरै हाजो हाला थाबासो दंफां लाइफां थागोन दंफां लाइफां थाबासो मानसि थागोन ए रखम मोनसे खोथा दं आरो नङा होमबा नोंथां ओ दाथ' नोंथां जोंहा समाबो जाना फैबाय दोनथ'नायनि ओ दोनथ'नो हासिगोन नामा नोंथां
अ हागोन हागोन नोंथां आङो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां औ औ दे बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै औ